नोंथां
नोंथाङा दायो मा
नोंथां नै आङो ओरैनोसो
औ बिदिब्ला नोंथां माखासे आयदाफोरखौ खौ सावरायनो थाखाय नोंथाङा आंजों सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ सावरायनो हागोन नों
औ बिदिब्ला जों माने जों बर' हारिया एबा बर' समाजाव बै मैहुर खालामनानै जाबोनाय बेफोरनि सायाव जों सावरायजागोन नामा नोंथां
औ हागोन स नोंथां सावराय हागोन
माने जों मैहुर होननानै बुङोब्ला माने जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनबोनायनिफ्रायनो माने बर'आबो मोनसे मैहुर खालामनानै जाबोनाय बे हुदाया माने सोलिबोबाय थादों आरो नोंथां औ नंगौ जेरै बै समावहाय ओ जोंनि गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय ओ माखासे जाग्रा गैयिलाय माने ओ हाग्रायाव मोननाय एबा अरनबारिफ्राव मोननाय बैफोर बुस्थुफोरखौनो माने मैहुर खालामनानै माने जानो थांनानै थाबोनायखौ नुदों आरो नोंथां माने खोनाबोदों आरो बेजों लोगोसे जों मैहुर खालामनाय होनोब्ला जेरै जिब जुनारखौ ओ हमनानै लानो हायो ओ बबेबा दाब से हाग्रा एबा बारियाव थानाय ओ अरनबारिफ्राव ओ मैहुर खालामनो थाङोब्ला बेबायदिनो जों जेनाखि नांगौ जानाय आगजुफोर बै आगजुफोरखौ खौ माने गिबियावनो जोङो थाग थियारि रिडि खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां जेरै जोंहा ओ मैहुर खालामनो थाङोब्ला जेरै ओ जेफोरखौ जों लानानै थांफानांगोन लोगोसे औवानि नङाब्ला गनफोरनि जं बानायनानै लानानै थां थांफानांगोन ओ माखासे सिक्खा आरो बै गोदोथ' माखासे ओ बै लवार बाथुफोर गैयामोन नालाय नोंथां बिनि बिनि बद दलै माने बै ओ फाथो बानायनानै जायखौ बुङो फिनजुर ना? बै फिनजुरफोरखौ ल बारफोर बायदि बाहायनायखौ जों खोनाबोदों आरो नों थां बेबायदिनो ओ हाग्रा एबा अरनबारियाव थांनानै गोबां जिब जुनार जि बुस्थुखौ मोनो बे ओ बुस्थुखौनो बिथांमोना माने मैहुर खालामनानै लाबोदों एबा लाबोयोमोन होननानै जों गोबां समाव ओ मिथिबोनो मोनदों आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बे गामिनि सानै साथाम एबा जमा मैहुर खालामनाय जिनाखि मोनबो नाय जिब जुनार नाथाय बै समावहाय माने ओ फाननो थाखाय एबा हाथाय बाजाराव फानहैनो थाखाय मैहुर खालामनाय जायामोन आरो नोंथां
नोंगौ
गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय माने जाग्रा आदारफोर बायदि बै जिब जुनारफोरखौनो मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ
बेफोर जिब जुनारखौ जेब्ला मोनबोयो मोनबोनानै बिदिनो सोरनिबा न'खराव जमा थानानै ओ जौ सेरेबफोरजों लोंज्लायनानै जाज्लायनानै माने बेयावहाय मोनसे बाथ्रा गोसोखांनो हायो जों माने ओ जों बुंनो हायो जे बेफोरनि गेजेरजोंनो बै मैहुर खालामनायाव माबायदि हमदों माबायदि फाव फेसेनजों हमदोंमोन बेबायदि खोथाखौ बे जेब्ला न'खराव लाबोनानै जाफैयो बे खोथाफोरखौ सावराय फिननायखौ जों गोबां खोनाबोनो मोन्दों आरो नोंथां ओमफ्राय औ बेजोंनो लोगोसे जों बेखौ रायखांनो गोनां एबा रायखांनांगोनबो होननानै जों सानो माने बै बर'नि जे-जे गोदोहाय जों माखासे बिजाबफोराव फरायनो मोनबोनाय नों जेरै ओ खिन्थिगासे थुनफावथाय ना जायखौ द्रामा होननानै बुङो जायखौ दानि आथिखाल मुगायावथ' ओ सिनेमा होननानै बुंफैबाय नोंथां माने बैफोरो खिन्थिगासे थुनफावथायफोराबो ओ बैफोर बे मैहुर खालामनायनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों नैबेखौ जों माखासे बिजाबफोरावबो जों फरायनानै मोनबोदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे माने मैहुर खालामनाया बेबायदिनो आरो जों दाथ' सरकारनि नोगोराव इण्डिया गभमेन्टनि नोजोराव माने आथिखाल बिथिङाव फ्राय मैहुर खालामनायाखौ माने नुनो थांलिया आरो नोंथां
औ औ नंगौ
खम जानायखौ नुबाय आरो आरो जों बुंनो हाबावो जेरै जों न'फोरनिफ्राय जेब्ला जों साइकेल एबा गारिफोरजों थाङोब्ला लामा ससेयाव माने नेवलायफोरखौ बारस'नानै होनायखौ नुयो आरो नों थां बै जेब्ला नेवलायफोरा बारस'यो अब्ला साइकेल एबा गारि मथरफोरखौ लाखिथ'नानै बैखौहाय नोजोर बोनाय जायो आरो नोंथां बे नेवलायफोरा बबेबा गुदुङाव हाबनानै थादों नामा बबेबा हाग्रा जग्रबाव थादों नामा बेफोरखौ नोजोर होनानै माने जेब्ला गुदुंफोराव हाबो हाबबोब्ला माने बै गुदुंफोरखौ माबेबा हाग्रा नङाब्ला अन्थाइ जाबोरफोरजों माथुनानै गारबोनानै बैफोरखौहाय जावनो थाखाय न'आव खदाल लांफैनानै बिदिनो जावनानै एबा मैहुर खालामनानै न'आव माखासे जोंनि हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर जेरै अन्थाइ बाजाबनो नोरसिं बिलाइ बेफोरबायदि जों माने जानायखौ नुबोदों आरो नोंथाङा
औ नंगौ
औ बेबायदिनो नोंथाङाबो बेबायदि मैहुर खालामफेरबाय नामा नोंथां आरो खालामोब्ला माबोरै खालामो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां मैहुर होनोब्ला बियो जोंनि बर' हारि बर' सुबुंफोरा माने गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाबोनाय बे हुदाया जोंनाव दङ आरो बे रोखोमैनो जोङो आथिखालसिम जोङो मैहुर सम सम मैहुर खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बैफोर मैहुर खालामजानाय जुनारफोर बा ओ दावमा दाउसाफोर होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै ओ अमा सेसा मै नेवलाय
औ नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि आरो लोगोसे जों एन्जर बेफोरबायदिखौबो जों खालामो बेफोरबायदि जुनारफोरखौ बेखौ जोङो मैहुर खालामनानै जायो थिग जोङो बैफोर अमा एबा मैफोरखौ जोङो मानोना बेफोर एसे गिदिर आरो खारनो हायो जों गोरलैयै बेखौ बुथारनो हानाया थान जायो जायनि थाखाय जोङो बैफोरखौ होनो थांनायाव जोङो जेला फानानै थाङो फारसेथिं जोङो जे सानानै दोनो ओमफ्राय बेवहा मानसि सानैसो नेनानै थाखायो बे गुबुन फारसेथिंनि फ्राय माखासेफ्रा होनानै लाबोयो होनानै जेब्ला बियो होनानै ला याव जेब्ला खारनानै मैया बा अमाया जेव नाङो अब्ला जों बेखौ बै खाथियाव थानायफोरा बेखौ बुनानै बु बुथारो बेबायदिनो लानानै फैयो जोङो लाबोनानै जाय जायफोरा थांदोंमोन बिसोर ज'यैनो दाननानै बा गोदानानै राननानै बेखौ जायो आरो बेबायदिनो आरो जों सेसा जाहामालाय बा नेवलाय बनाफा बेफोरखौ जोङो होनो थाङोब्ला नाथाय नाथाय जोङो बेफोरनि थाखाय जोङो जेखौ बाहाया जोङो फानबा हायो जों बेयो जेनेबा औवाजोंनो बानायनाय मोनसे आ
बे फानफोरजोंबो जोङो बाहायनानै बेफोरखौ हमो अ औ बेनि उनाव जों लोगोसे
उ
माखासे दंबावो आरो जों जेरै बै सेसा एबा माबाफोरखौ हमनो थाखाय
औ
जोङो माने बोरला थिर लानानै थाङो ओमफ्राय जोङो बैनि सेसा एबा बै जाहा मालाय बिदि थाग्रा खुलिखौ जोङो संहयो जेब्ला अ्लया जेब्ला नुयो अब्लानिया जोङो बेखौ बोरलाजों गावनानै गावथारो मालाबा समाव जों बेखौ थोंजोंनो थांनानै लाव थखन एबा लावथिजों जोङो बेखौ बुनानै बुथारनानै जोङो लानानै फैयो आरो लाना फैनानै जोङो बिदिनो मैहुर खालामना लाबोनानै जोङो दाननानै राननानै जायो
नंगौ
बेफोर जानायनि मोनसे फोथायनाय दङ माने जोंनि सुबुंफोरा ओरै माने बे मोनसे फोथायनायजोंनो जोङो माने बोसोराव खनसेब्लाबो माने मैहुर खालामनो थाङो आरो बेफोर जिब जुनारफोरखौ माने बै हाग्रानि बेफोरो जिब जुनार बेदरफोरखौ जोङो जायोब्ला माने बोसोराव खनसे मोनजायोब्ला माने देहाया जोंनिया गोरा राफोद जायो होन नानै बा बेमार आजारफोराबो एसे साफिनो हाया थाब होननानै जोङो फोथायो आरो बेबायदि गोदो गोदायनिफ्राय सुबुंफोरा सुबुं खुगा खुगा बुंबोनाय बा सोलिफोनाय बे माने बाथ्राया जोंनाव दङ बे हिसाबैनो जोङो मैहुर खालामनो थाङो मैहुर फोरमान लाबोनानै जोङो हाग्रानि बेदर बा जिब जुनारनि बेदरखौ खौ जोङो बोसोराव खानसे जाफैयोथ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंबो जानांगौनााबेबायदि मैहुर खालामब्ला
औ खाथि खाला दङ नोंथां दङ जेरै जों नाफोरखौबो जों मै बेफोर खालामनानै लायो जेरै दाथ' दैज्लांनि समना नोंथां जेरै जोंनि साइडजों भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दै दैमा एबा दैसाफोराव ओ जेरै जोङो नैबे दैज्लां बोथोराव फासिजाल एबा ओ लाफि बै एबा मुस सारि बैफोरखौ लानानै ओ दैलां एबा दैफोराव दैमाफोराव थांनानै बै नाफोरखौ ओ साथेनानै लाबोनाय जायो आरो नों थां बेयावहाय जों नाफो रखौ मोनो माने ना खान्दा ना सलथखा ना एलेंगा ना थारालान्दि नैबेफोर नाखौहाय ओ मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
मोनोब्ला न'फोराव थानाय जेरै मैथा गोखै नैबेफोरजों गरम बो थोर दिनाव ओ संनानै जानायखौ जों मोनो आरो नों गोथां मोनजायो माने बेफोरनो आरो नोंथां मैहुर खालामनानै जाबोनाया
औ दे होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ नोंथां औ जागोन नोंथां